ओ खोनाय। जोंना नोंथां
औ माबोरै दं नोंथाङा।
मोजाङै दं नोंथां। नोंथाङाबो माबोरै दं?
औ गसाइनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला आं नोंथांखौ-ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो दसे सम बरनि हारिमुनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो ओ-फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो। दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां औ सम होनो हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्लाथ जोंना- ओ बरनि हारिमु होनोब्ला। ओ-जोंनि बरफोरनि जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोराव गादसिबो। गोलैयो। नंङा होनबा नोथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना हाय ओ बर' हारियाव बर' हारिमु गैयाब्ला जोंना सासे सुबुंङा जेरै ओ गावनि सिनस्रिया गैया ओ बेफोरबाय दिखौनो जों साननानै लानो हायो। मानो होननानै बुंङोब्ला सासे सु सुबुंङा ओ सिनस्रि गैयाब्ला जेरै थोंगोरै गसंना थानो हाया एबा बे सुबुंङनि जिउ जिउआ थानो हानाय नंङा। थिग बेफोरबायदिनो जोंनाबो बर' हारियाव हारिमु गैयाबोला जोंना बर' हारिनि औ जों दा बर' बर' हारि हिसाबै सिनायथिखौनो मोननाय नंङामोन एबा बर' सुबुंङानो थानाय नंङामोन।
औ नोंथां।
औ ओ बेबायदिनोहाय जोंहा ओ मोनसे ओ हारिया हारिमु ओ हारिमु थानांगौब्ला जोंहा ओ जोंनि जानाय लोंनाय एबा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गा सैबो थानांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि ओ बेनि थाखायसो जोंङो ओ मोनसेया बेफोर थानायखायसो जोंहा बर' ओ जोंबो बुहुमाव बर' ओ मोनसे
बर'नि सिनायथि मोनदों औ
र होननानै जोंहा दा सिनायथि मोनबोदों। औ बेनि ओंखायनो जोंङो बर'नि हारिमुखौ लाखिबाय थानो थाखाय इयुनावबो जोंङो ओ गोबां खामानिखौ मावलांनो दोंङो जेरै हाय जोंहा ओ आर'नाइ बायदिसिनाखौ मान होनाय दख'नाखौ मान होनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि दोंङो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां होननाया नंगौ ओ बिदिनो जोंङो ओह हारिमु होनब्लाथ' जोंङो बेखौनो बुजियो जे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय ओह मेथाइ बर'नि मेथाइ बर'नि दामनाय देनाय बर'नि जा ओह मैगं बेफोरखौनो जोंनि बर'नि ओह हारिमु बुंनाय जायो। जों बर' हारिमुखौ ला खिनो थाखाय जोंङो बिदिनो जि जोमफोरखौ बर'नि गाननांगोन बर'नि लानांगोन बर'नि राव रायज्लायनांगोन, जेरै जोंङो बर'नि आर'नाइखौ आर'नाइखौ बुङोब्ला जोङो बर'नि आर'नाइ होननानै मिथियो आ आर'नाय लाबाथाय जों बर' होननानै सिनाय जायो बिदिनो जोङो रावफोरखौबो जोङो बर'नि रायलाय रायलायनांगोन लोगोसेनो जोंनि बर' हारिमुआव ओ ओम खाम जथा सेरजा सिफुं ओ बिदिनो हारियो आरो आरिमुनियाम बिदिया ओ थाबासो जोंखौ बर' बर' मुङै माने सिनायथिनाय जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो दख'नाखौबो जोङो बर'नि दख'ना गानबासो जोंखौ सिनायनाय जायो बिदिनो जेरै जोंनि मैगंफोरा गोदो गोदायनि बर'नि मैगं बेफोरखौ जेरै साम'जों ओ साम' सबाय साम'जों गोरान ओह अनलाजों दाउ बेदर, अनलाजों औवा मेवा, इ लाथा एम्फौ, मैथाजों खांख्राइ, बिदिनो गोबां नारजि दं अमा बेदर बिदिनो गोबां ओ बर'नि मैगं दं बेफोरखौ जोङो ओ दासिमबो जोङो फोथांनानै बा जों बेबायदि मेगंखौ जाबाय थायोबा जेरै जोंनिया बर'नि हारिमुआव बिदिनो मोनसे मोनसे ओ थालांबाय थागोन बिदिनो बर' हारिमुवा जौगालांबाय थागोन औ नोंथां।
बिदिब्ला जोंना बर' हारि बर' हारिमुजोंनो गोबां सुबुङा जोंना गावनि जिउखौ एबा ओ जोंना ओ न'खरखौ एबा गामिखौ सिनायथि होलांनाय ओह सुबुंफोर दं। बेफोर ओ बेफोर औ। बेफोरबायदिनो जोंना आरो गोबां सुबुङानो दा सोलिबाय थानाय ओ देर जोंनि सेंग्रा एबा सिख्ला बायदिसिना बेफोरो बेफोर सुबुंफोरा जोंना ओ गावनि जिउखौ दानानै एबा नखरखौ दा हेब हेफाजाब होबोगासिनो मारै होननानै बुङोब्ला दा ओ जोंनाहाय बर' हारिनि जेनेबा दामनाय देनाय एबा मोसानाय मोसानायखौनो हमना लाबाय आङो औ बे मोसानाय मोसानाया जोंना गोबां रोखोमनि दं जेरैहाय जोंहा ओह गोबां आइजो एबा सिख्ला माहारियानो जोंना ओह बिदिनो बायदिसिना ओह मेल मिथिंफोराव बर'नि हारि बर'नि मोसानाय जेरैहाय जोंना खेराइ मोसानानै दिन्थिफुंनाय बेजों लोगोसे बैसागु मोसानाय नाय बेफोरखौ मोसानानै जोंना गोबां सुबुङानो ओ गोबां रां खामायगासिनो बिदिनो जोंनाहाय दाखालिसो जालांनाय बुहुमावनो मुंदांखा मिथिसार जानो हानाय बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय बेफोरबायदिनो मोसानानै ओ जोंनि बर' बर' लाइमोनफोरा गोब गोबां ओ गोबां बर' लाइमोनफोरानो जोंना ओ गोबां फैयो ओ रांबो आरजिनो हादों बेजों लोगोसे जोंना रां आरजिनायजों लोगोसे जोंना बुहुमावनो जोंनि बर' माहारि दङ ओ बे जोंनि आसाम हादोराव हा हादा आसाम हादोरसायाव बर' माहारि दं होननानै सोना बुहुमावनो मिथिथार जाहोनो हादों। बेफोर जोबोर गोग्गाथावनानि औ बेफोर जोबोर बेखौ जोङो जोबोर गोग्गाथावनानि बाथ्रा होननानै सानना लानो
औ नंगौ नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलांनो बायदि बेबाय दियो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। जेरै जोङो मोसानोब्ला ओ बर' सुबुंफोरा जोङो खेराइ ओ खेराइखौनो उम खेराइखौनो माने गोदेरसिन मोसानाय बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
खेराइ मोसानायाव जोङो दख'ना ओ गोमो फालि आर'नाइ गोदजा बेबायदि ब्लाउस गोथां बा गोदजा बेबायदिखौ जोङो गाननांगौ जायो लोगोसेनो जोङो बे खेराइ मोसानायाव गोबां ओ सुबुंखौ ज' जानानै मोसानाय नुनो मोनो ओ ग्रोब ग्रोबनो बिदिनो ओ जोङो खेराइ खेराइ बुंब्ला जोंनिया खेराइआ गोबां रोखोमनि मोसानाय दं ओ बर' सुबुंफोरा मोसानाय ओ जेरै जोंनिया दाउस्रि देलाय खेराइ मोसानाय ना गुरनााइ खेलाय खेराइ मोसानाय बिदिनो गोबां ओ गुबुन गुबुन नामै जोङो बे खेराइ खौ मोसानाय जायो
नंगौ नोंथां
औ ओ बिदिनो जोङो बर' हारिखौ जौगासार होनो थाखाय जोङो गोबां ओ गोबां हेफाजाब होलांनो हायो जेरै जोङो दासिम जोङो ओ एबसु जौगाखां एबसुआ जेरै जो ज' जानानै मोनसे बर'नि सिनायथि बा एबसुआ ओ जाय जा गोमालांनो नागिरनाय बेफोरखौ जोङो बोखांनो थाखाय एबसु ओ दानाय जायो बिदिनो जोङो बर' हारिमुखौ जों जौगा थाखाय बर' सुबुंफोरा बिदिनो ज' ज'यै उथ्रि उथ्रिसारनो ओ नाजागासिनो
औ नंगौ ओ बिदिनो जोंनाहाय ओ गोदोनि बर' हारिमु आरो दानि बर' हारिमुआवबो जोङो जोबोर सोलायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनबा ओ गोदोहाय जोंहा ओ जोंनि आसाम हादोरसायावनो जोंनि बर' हारिमु खौ दं होननानै गासैबो मोनथिजोबनायखौ जोङो ओ मोनथिजोबामोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों नाथाय जोंआहाय दा ओ गुबुन जायगाफोराव थाङोब्लाबो जोंना ओ बर' हारिमु दङ एबा बर'आबो मोनसे कालसार एबा ओ बिदि ओ मोनसे फिसा हारिसो आसाम रायजोआव थायो बिसोर होननानै जोंना ओ गोबां जायगायावनो मिथिनाय जाबाय बेजों लोगोसेहाय जोंहा बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंना गोबां सुबुंफोराबो गुबुन गुबुन जायगायाव ओ गोजान गोजान गुबुन हादरफोराव थांनानै जोंनि बर'नि दख'ना बायदिसिनाखौ गाननानै देखायहैदो हादों दानि मुगायाव बेजों लोगोसे जोंना आरनाइ फालि बेफोरबायदि गाम हौवासाफोराबो गामसा बायदिसिनाखौ गाननायखौ जोङो गाननानै जोङो देखायहैनो हादों बेजों लोगोसे जोंहा ओ जायगायावनो थानानैबाबो जोंहा ससियेल मिडिया बायदिसि नायाव ओ हेंगारनानैहाय जोंहा गोबां सुबुंखौनो जोङो मोनथिहोनो हादों ओब बर'आबो बेबायदि मोसानाय दं बर'आबो बेबायदि जाग्रा लोंग्रा ओ बिदि दं बिदि होननानै ओ गोबां सुबुंखौनो जों मिथिहोनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना बाथ्रा होननानै आं सानना लायो नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो नोंथां होननाया नंगौ। बिदिनो जोंनि सुबुं बुं बर' सुबुं ओ बर' सुबुंफोरा ओ गुबुन गुबुन हादोराव बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोंनि बे ओ बर'नि जे ओ आ र'नाय बा दख'ना गामसा बेफोरखौ गाननान नै ओ जोङो ओ गोबां सुबुंखौनो बर'नि सुबुं गोबांखौनो जोङो नु-थांनाय नुनो मोनदों। बेफोरखौ जोङो थांनानै बेफोराव बे सुबुंफोरा थांनानै जोंनि ओ बर'नि सिनायथिखौ होयो बिदिनो जोङो गोबां ओ म बेइल ससियेल मेडियाफोरावबो जोङो नुनाय जायो लोगोसेनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि बायदि मेप गं जेरै जों मागोफोरावबो फिथा सावनाय जायो जेरै बर'नि लावदुम बा थाव सिथाव बेफोरखौ जोङो ओ खावनाय नुनो मोनो एन्थाब बेफोरखौ बर'नि ओ सुबुं माहारिखौनो बांसिन माने ओ बर'नि जोंनि सुबुं माहारिया बेफोरो फिथाखौ दाबो एंगारनो हायि सोमोन्दो दं बेफोराव बिदिनो ओ आं सानो दि जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ बे बर'नि हारिमुखौ दासिमबो ओ जौगाखां होलांबाय थागोन आरो लाखिना दोनबाय थागोन ओ बेखौ आङो ओ एसे ओ माने आसा खालामदों
औ नंगौ
ओ नोंथां दा जोंना समाबो ओ जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां नोंथांजों औ नोंथांजों गोबां मोनथियै बाथ्राखौ ओ मोनथिनो मोनदों नोंथांजों सावरायनानै बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थांबाय जा आं ओ बा मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों नोंथांनिसिम ओ दे होमबा ना नोंथां औ दे